नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ खुलुमबाय नोंथां ओ दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नोंथाङाथ' दायो ओरैनो दं बेनिखायनो आङो सानदोंमोन माने एसे जोंनि बे बैसागुआव दामनाय देनाय बेफोरनि बागैसो सावरायनानै नोंथांनाव खामदोमोन नोंथाङा जुदि फ्रिबा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दामनाय देनाय माने बैसागुनि बागैनो सावरायनो हागोन दे बैसागुखौ जों औ होमबा बैसागुखौ बैसागुखौ जों मा बे गिबि जों बोरै खामलाङो बा जों बोरै फालिलाङो बेनि बागै एसे फोरमायलांसै आं
औ दे।
औ जोङो बैसागु होनबाथ' जोंनि बर' बर'फोरनि होनना बुंनांसिगोन बा जों ब बैसागु खौ बर'निल' होनना बुङा जोंनि हारियाव जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुन मोनसे हारिया फालिनाय जायो। जेरै अख'मिया जोंनि आसामाव थानाय आसामनि सिङाव थानाय अख'मिया होननाय बिसोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिसिनिखौ बुङो बुङोबा जों बिहु होनना बुङो ओरैनो जोङो बुङोबा जोंनि बर' गिब बियाव बैसागु होनना बुङोबा जों गिबियावनो बैसागुखौ मोसौ ओ बैसागु आ ओ मानसि बैसागु होननानै मिथिनो मोननाय जायो ओ जों माने मोननै रोखोमै फालिनाय जायो बैसागु।
औ
जों मोसौ बैसागु होनोबाथो जों मोसौफोरखौ जोंनि ओ न' न' थानाय मोसौफोरखौ जोङो माने थुखैनानै दिनो ओ गोसा गोसोम फथा थुनानै बा जों फिथाइ सामथाइनि माला बानायनानै गानहोनानै मोननैसो गान खननानै जों बे खालि बे दिनखालि हगारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जोंनि बेस सागुनि सोलिनाय जायो।
अ नोंथां ओ जेनेबा नोंथां जि बैसागु गिबियाव फालिग्रोयो नोंथां
औ ।
ओ जि बैसागु फालियो बे बैसागुखौथ' बोसोर गोदान हिसाबै फालियो ना ‌। ओमफ्राय लोगोसे जि मोसौ बैसागु फालियो बेखौ मा मे थाइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होयोबा मोजां जागोन नामा?
मोसौ बैसागुनि आं बे मेथाइखौथ' आं दा ओ खोनायो दा खोनानाया आंथ' दा बेखौ रोजाबनो रोंनाय नङाबा आं बेखौ खौ मिथिया ओंखायनो आं बेखौ बारा मिथिनाय मिथिनाय जाया आरो गोसोआव गैया होनना बुंनांसिगोन आं । औ आं बैसागुनि बागैनो एसे बुंलांसै नोंथां । अ बिनि अनगायै जों मोनसि बैसागु होनोबा जों जों दालाय मानसि बैसागु होनोबा गिबियावनो जों एक थारिखनिफ्रायनो जोङो नाङो होनना मिथिखायो जों बैसागुनि एक थारिक बा एप्रिलनि फन्द्र थारिख जायो होनना जों मिथ थिओ एक थारिक बेनिफ्राय जोङो बैसागुआव बैसागु बुङोबा जों ओ एक थारिक मोनफैनाय लोगो लोगो जों
फुङाव जों दुगैस्रां लोबस्रांनो जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ जों मान होयो बा जोङो खुलुम हैयो न'खर न'खर हाबहैनानै जों खुलुम हैयो बोर ला होयो बिदिनो जों खुलुम हैनानै मान हैनाय जायो ओ गिदिर गोलाव बा नि बिमा बिफा बा आबै आबौमोनखौ जोङो गामि गामि हाबनानै खुलुमहैनायखौ नुनो मोन मोननाय जायो बयनिबो न'ख
औ ।
आरो बिनि अनगायै जों बिनि गायैबो दुइ थारिक बा थिन थारिख जों बैसागुखौ मस्ट हिसाबै जों सान साथदिनखौ जों सान साथदिन नामा फालिनाय जायो । ओ साथदिनाव जोङो ओ मोसायो मुसुरो गान दामो इदिनो ओ थाइसे थाइनै मोननाय फैसा साबा जों मागि हैैनायखौ नुनो मोननाय जायो । मागिनायाव जों गान गान मोनबोनाय जायो बेयावबो जोङो माने जों बेजों खाना जानायखौबो नुनो मोननाय जायो बिदिनो
औ नोंथां ।
बुङोबा जोङो दुइ थारिखनिफ्राय मोसानायखौ जागायो जों न'खर न'खर हाबनानै मानहैयो मोसाहैयो बिदिनो जों मोसानायाव बुङोबा जोंनि बर' हारिनि जोंनि आइजो माहारिया गानग्रा दखना गाननांगौ जायो जेरै गोज जा गानो गाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो माने ओ गोजा दखना गाननानै ओ आरनाइ लानानै दानजियाव खानाय आरनाइ लानानै बा आरनाइ फास्रा लाना नानै जों मोसाहैनायखौबो सिख्लाफोरखौ नुनाय जायो बा आइजो माहारि खौ बिनि अनगायैबो आरो सेंग्राफोरखौ बुङोब्ला जों
ओ गामसा गोथां गाननानै गिन्दि गुफुर गाननानै जोङो बा आरनाइ गस्ला गाननानै जोङो बिसोरखौबो मोसाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि अनगायै जों आरो बुङोबा दल बिदिनो सिफुं खाम जथा बायदि बायदि रोख खोमनि दामग्रा देग्रा बर' हारिनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनायखौ जों ला नानै जों मोसाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां । दिनो नखर नखर हाबनानै मान हैैनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ नोंथाङाबो मिथिबा एसे बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो आंबो एस से एनै आं जा बुंलांनायफोरा थालांनायफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ ओनथां निदस्सय निदस्सयय अ बिदिथ' बिखेखे आं ओ फ्रायानो टाउनाव थाना देरबोनाय नोंथां बिदि बारा बैसागु मेलाफ्राव इदिनो आं बाहागो लानो ओ बिदिम मोनाखै होमबाबो आं बैसागोनि बुहुत बिदि फ्रायखौनो मिथिया आं जि खौ मिथिया आं बेखौ माबाखौनो आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो ओ गोसो जादों गिबियावनो जों बैसागु होनब्ला मा बुजियो होनब्ला बैसागुनि बोसोर गोदान लोगोसे ओ बिदिनो रंजानायजों गेदिरफोरखौ मान होनायजों लोगोसे बिदिनो गासिखौबो मान लाज्लानाय लोगोसे रंज्लालायनाय मोसाज्लायलायनाय न'खर न'खर गावजों गाव बिदिनो माबानानै गोरोबलायनानै खुंनाय फोरबो आरो इसो खौ आनान गसाइखौ गोजोननाय होनाय बे बोसोर गोदाननि थाखाय आं बेखौ सानो आरो। लोगोसे आरो बैसागु होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो बेहाय गोबां बेबायदिनो माखासे ओ जायगायावनो जेरै फालियो जों बर'फ्राथ' बैसागु होनना फालिबाय नोंथाङा अलरेडि बेखौ गिबियाव बुंलांखाबाय ओरै आसामिसफोर बिथांमोनाबो बिदिनो फालियो। लोगोसे ओ बैसागुआव दामनाय देनाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे थ' बहुद बेबायदिनो रंजानाय जायो जों नुयो। लोगोसे दख'ना बिदनजों आर'नाइजों फोथाजों बिदिनो समायना समायना गाननाय जोमनानै बिलाइ खिलिनाय बिदिनो खिलिजेननायफोरजों एकदमबारे समायफबनाय हौवासाफ्राबो बिदिनो आरो गामसा गोथां गाननानै गेन्जि गोथां गान गानना अ' गिन्ज गुफुर गाननानै नोंथां बुंनाय बायदि बिसोरबो एकदमबारे समाय फबनाय बिदिनो आखाइयाव सिफुं लानानै खाम जथा लानानै बिदिनो एकदमबारे मिलौदो गारांजों मेथाइ खननानै बहुद बेबायदिनो समायफबनायखौ नुयो आरो सिफुंनि देंखो बोनायजों खामनि गोमा गोम होननाय दामनायजों एकदमबारे गोसोखौ एकदम बारे गोजोन मोनहैयो आरो बे बैसागु होननाय फोरबोआ। लोगोसे आं बिनि आरो बुंबावनो नागिरदों बैसागु माने बैसागुआव लोगोसे गोबां बेबायदिनो जोङो ओ बैसागुनि नामै जों बिदिनो सेरेब बिदिनो जुमायफोरबो बानायना दोनो नङा होमबा नोंथां? माइब्रा आ रो बेबायदिनो जुमाय गोरान जुमाय गिसि नङा होमबा नोंथां? लोगोसे बे जोंनि ओ हारिनि बे माबाया जुमायया अलरेडि जोंनि सरखारनिफ्राय जि आइ टेक मोनबावनायसो आरो। नोंथाङा मिथियोबो जानो हागौ? औ लोगोसे माने बेफोरजों बे गाननाय जोमनायजों मिथिंगाजों माने क्लस एकदमबारे गोरोब नानै खुंनाय फोरबो होनबा बैसागु फोरबोखौ आं बेबायदि सानो आरो माने बै सागु फोरबोजों माने बयनिख्रुइ ओ गोरोबनानै फालिनाय फोरबोआ मिथिंगाजों गोरोबनानै फालिनाय फोरबोआनो आं बैसागुखौ होननानै सानो आरो। आरो लोगोसे रंजानाय गाननाय जोमनाय बे फोरथ' आरो थाखाबाय। आरो फुंबानो सिथाव फिथा जानाय बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै मोसा नाय नोंथाङा अलरेडि बुंखाबाय गेदेरफोरखौ मान सनमान होनाय। ज' लोगो लाज्लायना मोसानाय खाम, जथा सि फुं, सेरजा गोसोआ मोनसे गोजोन फुरथिजों लोगोसे बेबायदि आं सानो आरो बेखौ। आरो बैसागु होनोबाथ' आरो बहुद बेबायदिनो दंबावो सिङाव बिदिनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ आं मोननैसो बुंनि जेरै बुङोबा जों ओ जों बयबो रायजो राजाया नो ओंखारनाय जायो जों बैसागुआव, मानो होनबा आरो जों ओ दाब माने ओ ज' ज' जानानैबा जोङो मोनसे दल दल जों दल खौनो होननाय सै बेखौ, बिदि जानानै ओंखारनाय नुनो मोनो। जेरै सेंग्राफोरा सेंग्राफोर दल, सिख्लाफोरा सिख्लाफोर दल। बा बोराय आबै आबौमोन, बा सेंग्रा सिख्ला बिदि दल ओंखारनायखौबो जों नुनो मोनो। मोन्नाय जायो बिसोर समाजनाव बा गथ, ' औ। आरो गथ' गथाय, गथ' गथ'फोरखौबो जों ओ ज' ज' थांनानै रंजाहैनाय बा बिदिनो दान लाहैैनाय बा मागि हैैनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो। बिदिनो बुङोबा जों बर' हारियाव बियो माने गोबां बोसोरनिफ्राय नो सोलिबोनाय बा बुङोबा जों आबै आबौ जोंनि आबै आबौमोनहानो बे नेमखौ दाबोनाय। जों बेखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो दा माने दल दल जानानै थांनानै जों मागिहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा नोंथाङालाय नुगोन ना नुवा बेफोरखौ खौ नोंसोरनि जायगाथिंलाय?
जोंनि ओ जायगाथिं नोंथां ओ दायो आं जेराव दं बेयावथ' नुनो मोना, नाथाय जोंनि आबै आबौ जेराव थायो यो बिनि ओनसोलाव थांबा जेब्ला बैसागु जायो अब्ला थांबा नुयो आरो। बिथांमोननि रंजानायखौ। बिथांमोननि मेल खुंनायखौ, आरो बिथांमोननि दामनाय देनाय मुसुरनायफोरखौ, ज' ज' सेंग्रा फरनि एक्स्ट्रा डेल, एक्स्ट्रा डेलो थांगोन। बिदिनो ओ बोर जायफोरनि एक्स्रा दोलो गोबां बेबायदिनो नुदों आरो बिथांमोननि मोसानाय दामनाय देनाय लोगोसे समायफबनाय बेबायदि गाननायफोरखौ नुनानै गोसोआ माने गोजोन मोनो आरो। बिथांमोननि दामनाय देनायजों लोगोसे हिनजावफ्राबो बुहुत बेबायदिनो हायलालाय हुइलालाय मोसानायखौ आं नुनो मोनबोदों। ओरैबायदिनो गोजोननाय मोनो आरो नायनानै।
औ औ। ओ बिदिनो होनोबा जोङो दिनैनि बे जोंनि दसे ओ सावरायलायनायखौ माने जों मोनसे आयदायाव लाना सा सावरायलायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जों दोनथ'नायानो मोजां जासिग खोमा। उनफ्राव आरो बिदिनो खाबु मोनोब्ला नोंथांजों मोजाङैनो सावरायफिनगोन। होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां मोननिसिम बहुतनो।
औ औ औ नोंथांनिसिमबो दे।